हेल'
हेलो
हेलौ
हेलौ।
हेलौ।
हेलो।
हेलौ।
अ अ।
औ खोनादों नोंथां। औ ओ। मा खालामबाय दं नोंथाङा औ। मा दं नोंथाङा।
थ'यो आं ओरैनो। ओ ओरैनो आङो थाबायगासिनो दं दा लामायाव।
औ आं दिनै नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननासो कल हरनाय जादोंमोन।
बुंलाय।
औ ओ आं दिनै बुंनो नागिरनाय खोथायानो जाहैबाय बे ओ बर' हारिनि जेनेबा जोंनि ओ जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनाय होननासो आङो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ बुंलाय माबाय हाय सावरायनो सानदों।
जेनेबा जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिफोरनि बागै जेनेबा साम सबाय अनला दाउ अमा बेबायदि नारजि नाफाम बेफोरनि बागैसो ओ माने नोंथाङा। से फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो जेनेबा माबायदि माबायदि बानायनाय जायो नाफामफोरखौ बा साम'फोरखौ। अ।
बेफोरखौ संनायनि बागै आं गासैखौबो रोंजोबाबो। बो मिथिबाबो आं मिथि सै। ओम। जोंथ ओ बर'फोरा जानाय लोंनायाव बिराद माने जानाय। लोंनानै मोजां मोनग्रा हारि। ओ जों माने जों। थ' सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा रंग्रा दैमा दैसा खाथियाव थानानै जिउ खुंबोदोंमोन नालाय ओ जोङो बां सिनैनो औ बांसिनैनो जोंनि हाग्राफोरनि मोननाय दैमा दैसानिफ्राय मोननाय। बेसादफोरखौ जानानै थांनानै थादोंमोन। दासिमबो बिदियैनो। जोङो जायो जोङो। सिबि ओ माने उम हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय ओ मैगं थाइगं जायो जों आबाद मावनानै आ आबादनिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं जायो लोगोसेनो मैगं थाइगंजों लोगोसे। ओ ओ ना बेदर जानानै मोजां मोनो आरो जों बर' हारिया ओ बिदिनो ओंख्रिफोरनि मादाव उम्म जों बयनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनग्राफोरा जाबाय ओ अनला दाउ ओमफ्राय नारजि अमा एनिफ्राय ओ नाफाम नोंथाङा जि बुंदोंमोन नाफाम नाफामखौ ओ माने नानिफ्राय बानायनाय जायो आरो ओम नाखौ जोंङो दैमानि फ्राय लाबोबाय नङाबा बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोबाय बेनिफ्राय बे नाखौ फोराननांगौ आरो मोजाङै बेनिफ्राय फोरानना नै जेब्ला गोरान मोजाङै रानजोबो अब्लानिया बेखौ ओ थास थासनि देन्था नङाबाबो उम ओ आं खुमब्राबो होयो होननानै खोनादो बेनिफ्राय लोगोसेनो ओ ओमफ्राय हालदै खारै आरि होनानै ओ उलार उलार नङाबा दिंखियाव मोजाङै देनानै लाबाय आरो ओमफ्राय देनानै ला खांनानै जेब्ला गेब्लेजोबो ओ गासिबो ना ओ ना आरो आरो बे मेगं थास आरो ओ खुमब्रा बेबो गेब्लेयो अब्लानिया मोनसे जे हासुं ओ गोदोथ ओ औवा हासुंखौ बाहायोमोन आरो ओ दा आरो जायखि जाया बिदिनो भयामफोराव सोनानै दोननो हायो बे ओ ओ गेब्लेखांनाय नाखौ उम औवा हासुङाव नङाबा भयामफोराव मोजाङै टाइट सोनानै दोननांगौ आरो जाहाथे माने बाहेरनि बारा हाबनो हाया बाहेरनि बारा हाबो बाथाय उम माने बिजानुफोर ओ हाबनाय नङाबाबो एम्फौफोर जानो हानायनि सान्स थायो आरो बिनिखायनो बिखौ बार हाबनो हायि बाय दियै ओ मारि थेनानै सोनानै दोननांगौ ओमफ्राय ओ बि दिनो ओ उम जिबा दिनसोनि उनाव जाजानाय जायो आरो बेखौ माने स ओ संनानै जाफिननांगौ आरो इनिफ्राय बिदिनो ओ अनला दाउ फोरखौ संनोबा अनला उम अनला संनोबाथाय फार्स्टआवनो माइरं नांग्रोगोन बे माइरंखौ गुन्दै खालामग्रोनानै लानांगौ बेनिफ्राय बेखौ दै गुदुं गोदौबाय थानाय दैयाव होनानै होबाय एसे एसे यै होनांगौ जाहाथे माने बे माइरं गुन्दैया लाद्रा जाया आरो सिङाव